अ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा।
ओ दङ दे आं ओरैनो जनानै नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां। अ। माने नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि उम बे आयदायानो जाबाय जोंनि बे ओ खोथिया फोना नाय आरो माबोरै गायो। आरो गायखांनायनि उनाव जोङो माब्रै हायो बेफोरनि बागै सावरायनि नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो नोंथांनिफ्राय जाखिनि हायो बेखौ फोरमायदो आरो। आंबो जाखिनि हायो बेखौ फोरमायसै
औ जागोन दे आं
दे बिदिब्ला जागायनोसै,
औ दे जाबाय दे।
ओ जों खोथियाफोर खोथियाखौ माबोरै फैयो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नोंथाङा फैयो मिथिखागौ जानांगौ ना नोंथां? माने औ औ औ माने खोथियाखौ माबोरै फैयो होननानै बुङोबाथ' जोङो बिदिनो माने नांगौ बाददियैनो जोङो माइलिखौहाय दोनखायो आरो माने, थांनाय बोसोरनि माइनावहाय माने गोग्गो मोजाङै नायनानै जों बेखौ दोनो आरो। माने नांगौ हिसाबनि आरो बेखौहाय जोंङो एनिफ्राय बस्थायाव सोमबाय जेरै माने फाथोनि बस्थाया मोजांसिन जायो आरो मानो होनोब्ला बेयाव दैफोरा सोबनानै आराम जायो मानो होनोबा बिनि थाखायनो जोंङो फाथोनि बेब'स्थाखौ बांसिन बाहायनाय जायो औ फाथो बस्थायाव दै हाबो नालाय औ प्लास्टिकनि आरो दै बा बारा हाबनो नागिरा मानो होनोब्ला माने दै हाबनायनि लामायानो गैया। हाबो एसे एसे थेवबो बहुद,
औ प्लास्टिकनि बस्थायाव सोमना दोनबाथाय खाननै लायो खोना ना नोंथां?
औ नोंथां लायो औ फाथोनि बस्थाबा जों बिदि हरसेयावनो सानसेबा हरसेयावनो माने मोजां। मोजां जायो आरो बिनि उनावहाय बिखौहाय बिदिनो हरसे बिदिनो बांसिनानो हरनै सोमनाय दोननाय जायो आरो। बांसिनानो औ। बेखौ हरनि सोमना दोनबाय सोमखांनायनि उनाव बिदिनो मोजां जायगा जेरै बे सोमखांना दोननाय माने सोमखांनायखौ जोंङो बोखांनानैहाय जोङो बो रियाव दोनबाय बोरियाव दोनखांनायनि उनाव बिदिनो जों मोजां जायगा जाहाथे बे सोमनानै दोननाय माइयाहाय गाजा बेरनानै जोंनाव खोथिया जानाय बायदियै आरो माने मोजां जायगा माने पाखाफोराव दोनबाथ' मोजांसिन जायो नंङा होमबा? गुदुंजों माने माबायो आरो। आरो जों बे गामियावथ' बहा जोङो पाका उवाल खायसेनाव थायो पाका न'आव खायसे बिनाव हानि थायो आरोना बांसिन हानो दोनो मानो होनोबा हाखौहाय मोजाङै सिबनानै साफा जाहाथे औ औ थान्दासिन जायो औ। बेयावहाय माने मोजाङैहाय बिदिनो ओ माइखौहाय दोनबाय दोनखांनायनि उनाव बिदिनो माबा मोनसे बा बिदिनो, थास' बिलाइजों बा बिदिनो थालिरनि बिलाइजोंहाय खोबनानै दोनो आरो औ औ माने बिदिनो खोबना दोननो माने होनोबा बे गाजाया बेरखांथो बा गाजा बेरथों होननानै बेफोरबायदि खालामनानै दनाय जायो आरो ।आरो गाजा बेरनायनि उनावथ' जों बिदिनो खोथियाखौ फोनो हाबाय नंङा होमबा नोंथां? खोथिया फोनोबोथ' बुहुत माने रोंनाय रोङै थायो आरो ना खाय खायसेबा रोंगो खायसेबा रोङा खोथिया फोनायफोरा माने बुहुत माबायाव थायो आरो, नेम थायो आरो खोथिया फोनायनिबो मानो होनोबा खोथियाखौ जानला मोनला जोङो सास्रा सास्रि बिदि फैयोबाथाय माने जि माने फुनोबो मोजां जाया आरो फुनाय टाइमाव बिदिनो अबेबा दंखलसेखि बुरजा, अबेबा दख र सिखि गेसें अबेबा दखर सिखिहाय गुबुं बिदि थायोबाथाय फुनो मोजांबो नांङा आरो फुनाय टाइमावबो बिराद जसाबो आरो जेबो माइखौबो माने जोङो जेबो खोथियाखौनो मोननाय नङा माने। नांगौ बादियै खो फोनायनिख्रुइ जोंङो खमसिन मोनगोन आरो मानो होनोबा बिनिखायनो जोङो बुहुत मोजाङै माने सिरेल गुबुं जेखिबो समानै जों मोजां फोनांगौ औ औ फोनांगौ खोथिया फोनो थाखायबोथ' जों बिदिनो हाल एवनानै लाखानांगौ नंङा होमबा नोंथां? ओ गोदो गोदायथ' जों बिदिनो नांगोलजोंसो एवोमोन दा जोङो दानि जुगावथ' जों आरो ट्रेक्टरजों औ टेक क्टरजोंहाय आरामनो। हेवनानै लाबाय हेवना लाखांनायनि उनाव बिदिनो जेरै मै होबाय। मैखौथ' सिनायनो नोंथां नोङो अ अ जा बिदि हाराव हुराव हाखौहाय गोथौ गोथौ हाखौहाय जों बिदिनो प्लेन खालामनानैसो जों खोथिया खौ फोनांगौ नालाय नङाब्ला औ नङाब्ला बे गोथौ गोथौ जों बे खोथिया फोनाया ज' हाबजोबना थायोबा बिराद उसुबिदा जायो आरो उनावहाय खुरनाय टाइमाव। जिराव असुबिदा मोनो आरो बिनि थाखाय जों मैखौ होनानै लाबाय मैखौ होखांनायनि उनावथ' बिदिनो बे दैखौबोहाय जो फोरानानै लाबाय मानो नांगौ बादिहाय दैखौहाय जों होबाय बिनिफ्राय दैखौहाय बारा जानायखौहाय जोङो बिदिनो हेगारना लायो। बे माने औ बेनि उनावनो जों फैबा माने मोजां जाबाय आरो खोथिया फोखालिनि हरावहाय जुदि अखाफोर हायो बा बे खोथिया मालाबाबो मोजां जाखाला मानो जायो नोंथां मानो होनोब्ला। खुनायफोरा जोबोद प्रब्लेम मोनगोन आरो उनाव।
औ फुनायाव जोंहा खस्थ' जाहैयो आरो बेयो हाजार इदि फोनाया मोजां जाबाबो जोंनियाव अखा हानायाबो जोंनि थाखाय लस। जायो आरो फुनायाव खस्थ' मोनोना जोङो।
थाखाय लस जायो आरो बिदिनो। बिदिनो मास मोनसे लायो आरो नोंथां माइ लाना माइ माने दानसे लायो आरो। दानसे लायो आरो खोथिया फोनाया दानसेनि उनावथ' दैज्लां दाथ' दैज्लां नङा होनबा
नोंगौ।
बिनि उनावथ' जों बिदिनो गायनाय फुनाय फैबाय मानो होनोबा जोङो फार्स्टावनो जों माइखौ माबोरै गाय यो नङा ओनबा जोङो बे खोथिया फोनानै दोन नायखौ जोङो फुनांगोन फुखांनायनि उनाव जों बिदिनो। आथि आथि खालामना दोनो ना बेफोरबायदि। बेखौ फुनो थाखायबो जोङो बिदिनो हाजिरा नांगौ
हाजिरा नांथारो औ हाजिरा गैयाबाथ' जोङो बिदिनो हा बुरजायाव जों गायनो हाया नङा होनबा बिदिनो हाजिरा नांगौ बिदिनो खायफाया साननै एबा सानथामावनो फोजोबनो नागिरो।
औ औ मानो होनबा जों बे गामि औ बे गामि ओन सोलावथ' जों बिदिनो हाजिरा लालाय फुायाथ' थाखा थारो। नङा होमबा नोंथां जों गासिबो आबाद मावनानैसो जाखायो नालाय औ औ औ।
बिदिनो गामिनिखौ मोनबा मोजांसिन जायो हा
औ औ औ औ आरो बेफोरबायदि खुथिया खुनायाव जों बेफोरबायदिनो मिनि खुसिबा बिदिनो गामिजों गामि बे। रंजा खुसि थायो आरो जों बिदिनो। खुयो औ औ बोसोराव खनसेसे जोङो औ। खनसे फैनाय दैज्लां बोथोर बिदिनो सोरबाबा लेवार बाजानाय सोरबाबा माने खोथिया फुनायावबो आरो दैनि खमबाबो प्रब्लेम दैनि बुरजाबाबो माने आं माबा आरो एसे उसुबिदा जायो आ रो माने दैया बांद्रायबाबो उसुबिदा एसे खमद्रायबाबो उसुबिदा मानो मिडियामनि नांगौ आरो ना औ औ।
बिदि खोथिया फुनायावबो दै नांगौ आरो। ओमफ्राय आरो जुदि खोथिया फुयैनि सिगां दै हाबना थाबा जोंनि थाखाय जोबोद खस्थ' जायो आरो फुनायाव हाब्रुफोर फैलाजोबो आरोना। बेनि थाखायनो फुगालि दै दै थाबानो मोजां जायो आरो।
औ औ औ बिखौ औ खोथियाखौ फुबाय जों मिनि खुसि फुखांनायनि उनाव बिदिनो माने खुग्रोन खुग्रा गायोबाथाय माइ खोथियाखौ खु माने खुग्रोन खुग्रा गायोबाथाय माने जेबो आय जाया। होननानै जाया जों सानसे बा साननैखौ दोनथारनांगौ फुखांनायनि उनावहाय। बिनि उनाव खोथियादि जेरै मोनलि मोनलि जायोना गोजा गोजा जारौ बिदिबा मोजांसिन जायो आरो नोंथां, गायनोबो मोजां जायो आरो खोथियाबो आय जायो आरो, माने एरो आरो।
उम।
बिनि उनाव गायखांनायनि उनावहाय बिदिनो माइआबो सोमखोर सोमखोर बिदिनो सानथाम बिदिनो सप्तासे बा सप्तानैनि उनाव ओमफाय बिदिनो माइया जेरै सोमखोर सोमखोर जाया होमबा? औ ओ गोथां महर लायो नायनोबो समायना आरो बे आरो बे टाइमाव बिराद हाग्रा जायो बे माइ गेजेरावहाय हाग्रा जायो। बे हाग्रा माने आरो मैगंबो जायो जोंनि बे माइ गेजेर गेजेर जेरै सिफुं मैगं होनना बुङोना बर'फोरनि औ बिबो जायो आरो बे हाग्राखौ बे हाग्राया जुदि बारायोबाथ' जों माब्लाबा माइ ओंखार रोदाया सिथाबजोबनानै लायोब्ला बिनि आरो आरो बे हाग्राखौ जों होबथानो थाखाय बिदिनो हाग्रानि मुलै होनांगौ आरोबा बिदिनो होयो आरोबा बिदिनो माबायो आरो जेनेबा हाजिराफोर लानानै बिदिनो ओम हाग्राखौ खुयो आरो माइनि गरा बोराइनिखौ औ। माइ गरा गरानिखौ फुनानै होयोब्ला माने माइआ मोजां जाबो खाङो आरोना। औ बिनि उनावहाय आरो जाहाथे जेरै माइ इफोरबायदि सोमखोर सोमखोर जानाय टाइमाव जेरै एम्फौ एम्फौ जायोना जेरै औ मोनलि मोनलि जायो बा बिदिनो
नुयो आरो ना गोदोफोरथ' नुवामोन बारा।
औ औ बिदियाव जेबो माइआबो मोजां जाया आरो माइनि सेहेरायाबो मोजां जाया। बिनि थाखाय बेखौ होबथानो थाखायबो जों मुलि नांगौ आरो एम्फौनि मुलि जाहाते एम्फौ आ जानो हायाथों होननानै बेफोरबायदि जायो आरो। औ बे मुलिखौ होयो आरो बिनि उनावहाय जों बिदिनो ओ नांगौ बिदिनो दानथाम दानब्रैसोनि उनावहाय जोङो माइआ ओंखारबोबाय खिलिबोबाय
औ।
खिलिनाय टाइमावथ' बिराद समायना जायो नङा होनबा नों थां जेरै मिहिन गाननाय समायना माइ खिलिनायाव जेरै माइ बिदाङा हाय ओंखारबोयो होमबाना जोंनि गोसोआबो बिराद मोजां नाङो आरो ना? जों माने बिसिं मोनसे आबाद मावनाय जायोना बिदिनो खायफा सोरनियाबा बिदिनो मायाहाय माइ बिदाङाहाय भरा जायो, गैया बेफोरबायदि जायो आरो। बांसिन जोङोहाय बिदिनो ओ जों जेरै माने बेफोरबादि जेब्ला माइया मोनो मो माइ मोननाय टाइमावथ' बिदिनो मा टाइमाव मोनो डिसेम्बर जानुवारि बेफोरबायदि टाइम दं औ औ नभेम्बर डिसेम्बर हानाय जायो आरो जों बे माइखौहाय ओ बे माइखौ फा औ बे समाव आरो औ औ औ नारें जुमब्रा औ
बेखोबो जानाय जायो
जोबोर खस्थ'जोंसो बे बे माइ आबादखौ जों मावनाय जायो मानो होनोब्ला खनसे खोथिया फोनाय गायनाय आरो हानाय नानाय माने खनब्रै खामानि बुहुत मावनाय जायो आरो जों बर'फ्रा माने दुख एबो खस्थ'जोंसो बिराद खस्थ'जों मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेब्ला माय हानाय तायेम जायो बिदिनो सोरहाबा बिगासेयावहाय बिदिनो सोरबा मनथाम होयो बा बिदिनो सोरबा हाजिरा होयो आरो। बिदि आरो हाजिरा होयोबाथाय बिराद लस जायो आरोना जोंनि औ जोङो बि फोरबो टिका होनना बुङो जायखौ जोङो माने जेबो जानाय गैयै आरोना।
औ
फोर लायोबा बेफोरखौ लायोबा जों बिराद मोजां जायो मानो होनोबा जोंनि जेबो खरसा थाङा। माने जों इखिनिखौल' जों हरनांगौ जायो आर मायनिखौ माय खौ हरनांगौ जायो आरो औ औ औ औ। औ औ औ बिनि उनावहाय जों बिदिनो मायखौ ओ हाबाय हाखांनायनि उन उनाव जों बिदिनो रोगाबाय रोगाखांनायनि उनावथ' माय खौ जोङो नानांगोन मारै नानाय होननानै बुङोना औ औ औ औ औ माने औ दानिया सिंजोंबो लुयो मिसिंजोंबो दायो नोंथां औ। औ जों बिदिनो औ जों औ जों बिदिनो मोसौ नङाबा ट्रेक्थरजोंहाय जों मारा होबाय होख खांनायनि उनाव जों लाब बाय लाबोना जों बिदिनो मायखौ दुखु खस्थ'यै जों बिदिनो मावनानै लानो हायोबा मोनो आरो नों थां जों बिदिनो गायनाय फुनायनि दिनाव जों बिदिनो थायो आरो। मोजां औ मोजां मोनो नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय दोनथ' थोनोसै नामा नोंथां औ दे नोंथां औ।